औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनिखौ खोनादों दा
औ औ थ' नोंथांखौ आङो नोंथाङा दा मा खालामदों
आङो नोंथां दासो हरनि खाजा जानानै एसे जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों
आंबो थ' नोंथाङा एसे सामफ्राम नि दिनाव मा खालामनाय जायो बेनि एसे रायज्लाय। नो हागोन नामा?
औ हायो हायो नोंथां नोंथाङा औ औ नों नोंथाङाबो नोंथांनि ओ सानाव मा मा खालामबोनि बेखौ एसे खोन्था। खोन्थाबानो जाबाय आं खोन्थाखांनायनि उनाव नोंथां।
औ।
दे होनबालाय आङो आं दिनै मा मा खालामखो बेनि बागै एसे खोनथानोसै होनबा नोंथां। ओ नोंथां दाथ' जोंना नै बे बोसोरनि जि सेथि बोसोरनि बे फरायसालिमायाव फरायनाय आयदायाव ओ दिनि गाबोननिफ्राय जोंना फाइनाल एक्जाम स्टार जागोन। स' फुंनि फ्राय आंना एसेबांबो गोबां खामानि मावनाय जायासै दिनै एसे एसे एसे फरायनाय जादों मानो होनोब्ला जोंनि बे खो ख'थायाव फोरोंनायाथ' जोबथ'बाय ना थ' दा ओरैनो फुङाव उथिबाय उथिनानै बिदिनो फरायबाय दरसे बे फुंनि खाजा जाबाय फरायबाय दसे उन्दुनाय जानाय फरायनाय इदिनो सोलिबाय आंना दिनै नोंथाङा नोंथांनिखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ माने जोंना जोंना माने जोङो फुङावनो सिखारनांगौ आरो माने आङोथ' एसे लेस खारो आरो माने
औ-औ।
साटथा आटथानि गेजेराव सिखारनांगौ आङो आटथायाव सिखारो। ओ सोरि आटथायाव' जोंना क्लास दङ स' जोङो सिखारनानै रुम साफा खालामबाय फुंनि ब्रेकफास्टखौ जाबाय। फुंनि-फुंनि भाजाखौ जानानै जोङो क्लासाव थांबाय आरो क्लासा जोंना सारि आटथानिफ्राय बारथासिम जायो आरो ट बारथानि ओमफ्राय जोङो ओ आरो हस्टेलाव फैफिनबाय आरो ओंखाम जानो। बेला माबा साननिखौ साननिखौ जानानै जोङो एकथानिफ्राय प्रेकटिकेलाव थांनांगौ आरो जोंना एकथानिफ्राय दुइथा सल्लिससिम प्रेक्टिकेल
बे नोंसोरनि बे मावनाय आयदा प्रेक्टिकेला सानफ्रोमबोनि थाखाय दैयेलिखा नामा नोंथां?
औ बे मावनाय प्रेक्टिकेला आरो दैलि दैलि जोङो बेलासियाव एकथानिफ्राय साराय दुइथासिम प्रेकटिकेल खालामनांगौ आरो ओमफ्राय सनिबाराव जोंना हाब जायो आरो बे सनिबाराव हाब जाबाबो सनिबाराव प्रेक्टिकेल थायो।
अ
सनिबारावथ' हाब जायो बेयावबो प्रेकटिकेल थायो फुङावबो प्रेकटिकेल थायो आरो जोंना। माने प्रेक्टिकेला ओ अबेबा अबेबा दिनाव खननै जायो आरो।
औ औ नों
ओ बिनिफ्राय जोङो दुइथा सल्लिसनिफ्राय हस्टेलाव फैफिनबाय हस्टेलाव फैफिन नानै जोङो आराम खालामबाय ओमफ्राय पासतायाव जोंङा बेलासेयाव बेलासे नि साहा पानि मोनजाबाय साहा पानि बेलासेयाव मोनजानानै जानानै जोङो ओ सनिबारबा जोङो माबा मोनजायो आरो ओ एसे मोजां मोनजायो आरो। माने साहा पानिखौ
गुबुन दिननिसाय गुबुन दिननिसाय सनिबाराव बांसिन गोथावसिन मोनजायो होनबा नों
औ जब सनिबा माबा मोनजानानै जोङो माने साहा पानि जाखांनानै नोंनि गोसो आरो नोङो मा खालामो उनाव प्रेकटिकेल खालामो नोंनि आसा एसेनमेन्ट खालामो नोंनि गोसो आरो ओमफ्राय सारे आटथानिफ्राय जोङो ओ मोनानि हरनि ओंखाम मोनजायो आरो। त' बे बे देलि लाइफ जायो ओमफ्राय नोंथांमोननि जानाय लोंनायनि बारायाव एसे खोन्थादो।
औ जोंनि जानाय लोंनायाथ' फुङाव फुंनि खाजायाव ओ सानफ्रोमबो आलदा आलदा होयो। जेरै बायदि समबाराव पुरि होयो मंगलबाराव रुटि होयो आरो बुधबाराव जोंना ओ मा होनो ओंखाम एवनाय फ्राइ राइस बुङोना बेखौ होयो बे ओ ब्रि ब्रिस्तिबाराव बेहस्पतिबाराव जोंना ओ फोरा थाहोयो बेनिफ्राय फ्रायदेयाव जोंना ओ मेगि हैयो फिर ओ सु सनिबाराव जोंना रुटि होयो फिर आरो रबिबाराव जोंना ब्रेड दाउदै बाटार एबायदि होयो आरो ना।
औ नोंथांमोननि जानाय लोंनाय फुंनि खाजायाथ' मोजां
ओ एसे इदिनो आलदा आलदा हो होयो नालाय जानो मोजां मोनो आरो ना नोंथां बिनिफ्राय बिदिनो सानजौफु नालाय बेनोसै नरम जेरै ओ ओंखाम ओंख्रि आरो हरनाबो बेनोसै
मोजां आरो जानाय लोंनाय फुंनिखौ आङो मोजां खोनानायाव मोनदों आरो।
खोनानायाव मोजां खोनादों आरो नोंथां।
ओ
उम
त' जोंना जोंनिखौबो खोनादों ओ जोंनाथ' जोंना बारा फुङाव माने सान सान साननै दिन पुरि होयो आरो फुङाव साननै पुरि होयो। साननै दिन रुटि होयो ओमफ्राय से दिन पहा होयो ओमफ्राय साननैया आरो ब्रेड होयो आरो साननै ब्रेड होयो। त' ओमफ्राय माबा साननि ओंखामाव माने बांद्राय जेबो गैया आरो जोङो माबा ओंखाम दालि
औ
भाजा ओमफ्राय भाजा नङाबा एसे आलुनि ओंख्रि बायदि बानायनानै होयो आरो स्कवास जों ओ बेखौ जानायाव एकदम फसायथारा। त बेजों पापर साननि साननिया त' बारा जेबो मोजाङानो नङा जाथावबो नङा।
हारसाफोरा संनाय जायोना बेनिखायनो बिसोरनि संनाय आयदाया आलादा जायोना स' गोथावा गुबुन जायो जोंनि न'आव बानायनायनिख्रुइना
औ ओमफ्राय मोनानियाव जाबाय साननै दिन ओ साननै दिन दाउ होयो
औ साननै दिन भेज माबा ना होयो साननै दिन ना दाउ साननै दिन
ओ ना ओमफ्राय सानसे पनिर ओमफ्राय सानसे दाउदैनि ओंख्रि होयो आरो ओमफ्राय रबिबाराव जोंना फुङावनो होयो दाउखौ आरो फुङावनो होयो ओमफ्राय मोनायावसो भेज जाहैयो आरो ओमफ्राय जोंनाथ' माबा जानाय लोंनाया खालि मास मास जोबनायनि सिगांल' बारा खाना बानायो आरो माने
माने जेरैबायदि मेसनि स्पेसिल सान जोबनो गोनां माननि
औ बेयावथ' माने एसे मोजाङानो होयो माने पोलाव होयो सिलि चिकेन होयो ओमफ्राय आचारि मिरचि आरो दोहि रसगुल्ला आरो गुबुन-गुबुन एसे
औ औ औ नोंथांमोना ओरैनो जानायनि थाखाय एक्सट्रा आलादा फैसा होनो गोनां जायोनामा नामा ना दा फासटआव एदमिसन लानायावनो होखायो
ओ जोंना मासे-मासे होनांगौ आरो
जोंनाबो मोनफ्र मोनफ्रोम दाननि थाखाय आलादा दा आरोना
औ मासेै मासेै जोङो सारि हाजार होनांगौ
अ नोंथांमोना होनबा जोंनिफ्राय बांसिन जोंना मोनफ्रोम दाननि थाखाय नैरोजा नैरोजाखौ नैरोजा नैरोजा जाहैयो
नैरोजा जोंना सारि हाजार ओमफ्राय माबा नोंथांमोनना माबा सेमिस्टार हिसाबैथ' माबा लायो जाहैनो हागौना एदमिसन आरो
जोंना एडमिसना माने सेथि बोसोर नैथि बोसोर बिदि लायो आरो सेथि बोसोराव सेथि सेमिस्टार नैथि सेमिस्टार आरो नै बोसोरावबो सेथि सेमिस्टार नै सेमिस्टार नैथि सेमिस्टार बिदि साननानै लायो आरो नोंथां बाखि डिग्रियावथ' जेनेबा सेथि सेमिस्टार थि सेमिस्टार थामथि सेमिस्टार बिदि सानो दा अ जोंनाव माने बिदि नङा आरो ना इसे आलादा
जोंनाबो जोंनाबो आरो जोंनाबो एखे जोंनाबो माने गेजेर गेजेर निफ्राय लाया जोंनाबो फार्स्ट सेकेणड बेबायदिनो लायो आरो
औ औ
औ औ
बेसे बे नोंथाङाथ' दा हस्प जेनेबा नोंनि थानाय जायगायाव होनाय जाग्रानि बागै खोन्थाबाय नोंथाङा मा ओंख्रि बांसिन जानानै मोजां मोनो
जों
हस्टेलावथ' सारि हाजारनि फिस होनानै जेबो जाथावानो
हस्टेलनि जानायखौ हस्टेलनि जानायखौ बुंनाय नाङा नों नोंथां नोंथाङा जे नोंथांनि फेबरेट जायखौ बुहुद जोबोद मोजां मोनो बेबायदि मायबा जाग्रा ओ ओंख्रि बा भाजा मायबा मोनसे दङ नामा नोंथां?
बायहेरानि फास्ट फुड होननाय जायो फास्ट फुड आरो स्ट्रिट फुड होननाय जायो थ' माने आङो बेफोर खौ माने बांद्राय जानो फसाया आरो आङो जेसेखि
ओंखामखौनो बांसिन फसायो जेसेखि जोंना दस्रा दस्रा गुबुन जाथिनि थालि होनो ना थालि ओंखाम माबा माबि माबानायखौ त' बेबायदिनो नागा थालि बेबायदि एसामिस थालि बेफोरबायदि नेपालि थालि जाया होमबा त' बेफोरबायदि खौ माने बांसिन जानो फसायो आरो आरो माने बायहेरानि एसे स्ट्रिट फुड जानायखौ होनबा आङो बेबायदिनो पानिपुरि साबपाता बेफोरबायदि जिनिसखौ बांसिन फसायो आरो आरो बांद्रायथ' आङो ओरै जानो फसायला आरो बेफोरबायदि ओंखाम माबा माबि गोनांखौल' आङो बांसिन जानो फसायो आरो
थाङा होमबा देहाखौ जोब बहुद मोजाङैनो ओ नायो आरो ना
नङा देहाखौथ' ओरै होननायाव देहा खौथ' होननाय जाया माने आं टेस्टनि हिसाबैसो जादों आरो टेस्टनि हिसाब ओमफ्राय आङो बेफोर ओंखाम बायदि बुस्थुखौ बांसिन फसायो आरो
अ होमबा नोंथांजों नों बिथांनि जानायनि बागै रायलायनानै ओ एसे मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां रायलायनायखौ दिनै बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे होम्बा नोंथां
औ नोंथां